हेल' नोंथां
औ हेलौ
नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन।
बिबारफोरनि सोमोन्दै एसे बेखेवनानै होदो नोंथाङा?
अ' बिबार होनोब्ला मा होनो बिबारफोरा गुबुन गुबुन ओ गाबनि थायो।
औ
अ बेफोर जादों ओ गोमो गोजा गलाब बायदि गुबुन गुबुन गाबनि थायो आरो।
औ
आरो बिबारफोरखौ गुबुन गुबुन खामानियावबो बाहायनाय जायो।
जेरै
जेरै ओ हाबा ओ गुबुन गुबुन डेक'रेसन बायदिफोराव बाहायनाय जायो। आरो बिबारखौ माला बायदि सुनायफोराव बाहायो।
औ
फम बिबारफोरा आरो गुबुन गुबुन मुंजोंबो गुबुन गुबुन मुंबो थायो आरो
जेरै बिबारफोरनि मुंखौ इसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
ओ बिबार बुङोब्ला जबा बिबार लिलि बि बार फामे म बेफोरबायदि आरो मुंफोरा
औ
आरो बिबारफोरा आरो बिबारफोरा गुबुन गु बुन खामानिफोरावबो एसे बाहायजायो आरो जेरै
औ
खानायाव थाव माबाया ओ थाव लानायावबो बिबारनिफ्रायनो बिबारनि रोसिखौनो बाना यो आरो‌
आरो बिबारफोरखौ ओ मेगं संनायआरियाव थाव दिहुननायावबो बाहायो आरो।
जेरै सान बिबार बेफोर आरो।
नोंथांनि न'खराव ओरैनो मा मा बिबारफोर दङ'?
औ आंनि न'खराव ओ इदिनो ज'बा फामे गलाब बेफोरबायदि बिबारफोरा बांसिन दङ' आरो।
बिबारनि बागै आं इसे फोरमायनानै होनोसै नोंथांनो।
औ
बिबार होनोबोला बायदि रोखोमनि बिबारफोर दङ' जेरै गलाब बिबार फामे बिबार ज'बा लिलि नारबि
गोबां बायदि रोखोमनि बि बारफोर दङ'। बिबारखौ
जेरै फुजा होनाय हाबा होनाय बायदिफोराव साजायनोबो बो बाहायनाय जायो।
औ।
आरो खायसे खायसे जोङो बिबारनि आबादबो मावनाय नुनो मोनो। जेरै सान बिबारफोरखौ खायसेखौ जोङो आबादबो मावनाय नुनो मोनो। सान बिबारनिफ्राय बायदि मोदोमनाय थाव बायदिफोर दिहुननाय जायो। आरो बिबार फोरनिफाय बायदि क्रिमबो बानायनाय जायो।
औ।
बेबायदिनो फुजा माराय बेफोराव बाहायनाय जायो। हाबायाव हिनजाव गोदान हौवा गोदाननो
नानै। बाहायनायखौ नुनो मोनदों।
औ
दासान्दै जोंनि न'खराव गेन्दे बिबार ज'बा बिबार फुल दावदै बे बिब-बिबारा दंसै आरो।
औ
बिबारखौ गोबां जोथोन लानांगौ जायो।
औ
बिबारखौ जोङो गायनानै सम सम दै होनो नांगौ। बिनि बिलाइफोर बांद्राय बिलाइ सुफुर जायोबा बिखौ जोङो हानानै होनांगौ। जायगाफोरा बिबार गायनाय जायगाया बांद्राय गोरान जायोब्ला, बेयाव सम सम जोङो दै रुनानै होनोनांगौ। आरो बिबार बारिखौ जों जेब्लाबो साखोन सिखोनै लाखिनांगौ। बिबार बाय बायदियाव बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन बिबार थायोब्ला बिबार बायदिखौ समायनासिन नुयो। आरो बिबारखौ जोङो बायदिसिना सिख्लाफोरखौ खानायाव लानानैबो जोङो देलायनाय नुनो मोनो।
औ।
बैसागु समाव कपौ बिबारा बारनानै मिथिंगाखौ जोबोर समायना खालामो। बे कपौ' बिबाराखौ बैसागु समाव बिहु मोसानायाव खानाय थफायाव लानानै मोसानायबो नुनो मोनो। आरो बेजों बिबार लानानै खानाय थफायाव बिबार लानानै मोसानायजों सिख्लाफोरखौ जोबोर समायसासिन नुनो मोनो। आरो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायलायबावदो
औ। आरो बिबारखौ पाकेटनिबो बानायनानै ओ बिब्दिनो दखान बायदिफोराव फाननाय जायो। आरो बेफोरखौ ओ बायग्रा सुबुंफोरा बायनानै बिब्दिनो देक'रेसन खालामनाय बेफोरबाय बायदियाव बायो आरो गेटफोराव बाहायो।
औ।
समायना नुनो थाखाय।
औ।
आरो ओ हि गस्ला बायदिफोराव लांगा दख'ना, सारि बेफोरबायदिफोराव बिब्दिनो साजायनो थाखाय बिबारनि महरखौ लानानै बे लांगा सि दख'ना बायदियाव एरनाय जायो बिबारखौ।
औ औ औ।
गुबुन गुबुन महरनि
औ।
बेफोरारनो आरो आरो।
नोंथाङा बिबारखौ माबोरै जोथोन लायो?
बिबारखौ ओ आङो बिब्दिनो ओ बिबारफोरा गोरानै गोरान जायोब्ला लथ्राय लाङोब्ला बेवहाय दै लुयो।
औ।
आरो हाग्राफोरखौ एसे साफा खालामनानै होयो आरो।
औ औ। नोंथाङा बिबार गायनो मोजां मोनो ना मोना?
मोनो जोबोर मोजां मोनो। आरो नोंथाङा
आंबो बिबार गायनानै जोबोद
बिबार गायनानै जबोोर मोजां मोनो।
औ
आङो जेरावनो बिबार नुयो बिनिफ्रायनो बिबारनि जोलैफोरखौ लानानै फैयो आरो बिबारखौ बे ओ बेगर लोगोफोरनाव मोनोब्ला बिबार नि जोलै मोनोब्ला बिबारा नि जोलैखौ आं लानानै फैयो बिबारा खायसे खायसे बिबारा दानायनिफायबो। जोलै जायो बिनिखायनो आङो मालाबा लोगोफोरनियाव दानायफोरखौबो लाना फैयो। बेनिखायनो बिबार नि बेगरनिफ्रायबो बिबार जायो बिनिखायनो बिबार बेगरबो लाना फैयो बेबायदिनो आङो बिबार गायनानै मोजां मोजां मोनो। आरो न'नि लांगोना मोखांफोराव बिबारखौ आं साजायनानै जोबोर मोजां नाङो।
औ।
बेबायदिनो आङो बिबारखौ जोथोन लायो आरो बिबारखौ जोबोर मोजां मोनो। बिथां नोंथाङा बिबारनि जोलैखौ बबेनिफ्राय लाबोयो?
ओ। आङो बिबारनि जोलैखौ बिब्दिनो गामि आरो लोगोफोर फोरनिफ्राय बिब्दिनो बिनानै लाबोयो आरो बिब्दिनो लाबोनानै ओ न' एबा लामा सामायाव बिब्दिनो गायनानै दोनो आरो जाहाथे बिबारफोरा मोजाङै मोजां थांखांनानै थायो बिब्दि।
औ औ। बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै।
औ औ दे।